हेलो?
अ खोनादोंना नोंथां? अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आंङो दा नआवनो दङ ओरैनो दङ नोंथाङालाय?
अ नै आंबो ओरैनो दं नोंथां।
आतसा औ औ।
खबरफ्रा मोजांना नोंथां?
खबराथ मोजाङानो बिराद मोजां।
औ उम आंनाबो मोजांआनो।
आतसा।
ओ नोंथाङा ओंखाम जाखाबायना?
ओंखामखौथ आंङो जाथवाखै बिदिनो दसे थानायनि उनाव जानाय जासिगोन आरो।
औ औ आंबो जाथवाखै नोंथां। अ आं नोंथांजों नोंथाङा फ्रिब्ला दसे सम ओ मोनसे आयदा लानासो फैदोंमोन आं नोंथांजों सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन मा? नि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङालाय।
नोंथाङा एसे दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा दावबायनानै मा माबायदि मोनो एबा दावबायनायजों जों माबायदि एक्सपिरियेन्स लानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
दावबायनायनि बारैथ आंहा जेनेबा गोजान गोजान दावबायनायनि बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैया आरो दा जोंनि खाथि खाला ओनसोल जेनेबा ओरै जोंनि जायनाखि बिटिआर ओनसोलाव आंङो दावबायनायनि माखासे आंहा मोनदांथिफोर दङ जेरै होननो थाङोबा जोंनिया जेनेबा होननो थाङोबा जोंना ओरै कक्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बे मोनब्रैखौ लायोमोन नालाय सिगाङावहाय जेनेबा तामुलपुर थाफादेरबाय नङा होमबा आंङो बै समावहाय मोनसे प्रजेक्ट बि टि आर नि आरो जेनेबा ओरै बर ओनसोलफोराव आं दावबायदों आरो बेफोराव
खामानिनि सायाव दावबायनाय जादों आरो ओमफ्राय जेनेबा कक्राझारफ्राव माबायदि रोखोमनि दावबायनो हायो बेफोरबायदि दाथ जोंनियाव गोबां रोखोमनि सुबिदाफोर दङ। जेनेबा जोंनि ट्राइबेल जायगायानो जायनाखि सिक्स सेदुलनि आन्दाराव गोग्लैदों जेनेबा बर'होन ओनसोल जायगाफोराव बांसिनानो जोङो ट्राइबेलखाय हाग्रा
एरिया जेनेबा हाग्रा जायगा बेफोरबायदिखौ जों बांसिन नुनो मोनगोन आरो जेनेबा मिथिंगानिफोर थाहैबाय नङा होमबा हाजो हाला बा जोंनाव हाग्राफोर जेनेबा नेसनेल पार्क दं जोंहा रायमना दं ओरै फरेस्ट रिजार्भ चक्र शिला दङ नङा होमबा ओरैथिं ओरै चिराङाव थाङोबा जोंहा मानासफोर दङ बेफोरबायदिनो मानासाथ' जेनेबा चिरां बाक्सा बेफ्रावबो गोग्लैजोबो
औ
मोजां जुदि जोङो जिब जुनार हाग्रा बंग्रा बेफोरबायदिखौ नायनो गोसो जायोबा जोंनि जायगायाव आरो मिथिंगानि समायना महरखौ नायनो गोसो जायोबा जोंनि ओनसोला बेरायनो थाखाय मोजां आरो थाजिम मोनहैयो आरो बेजोंनो जोंहा गोबां जेनेबा बिलोफोरबो दङ नङा होमबा मोजां मोजां जायगा बिलोफोर ओरै क'क्राझार एरियाफोरखौ लायोबा जोङो दिप्लाय धिरबिल बेफोरबायदि रोखोमनि बिलोफोर दं आरो
बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जोंनि जायगायावथ' गोबां हाजो हालाबो दं बेफोर हाजोफोरखौ जोंना गोदो जारिमिनजों लोब्बा थानाय माखासे जायगाफोर जेनेबा ओ सल' बाथाफोर बेफोरबायदिफोर दं जेरेखम बावखुंग्रि हाजो नङा होनबा मबा बेफोरबायदि हाजो गाखोनाय बेबो मोनसे दावबायनायनि मोनसे गोजान गोजान जायगानि सुबुंफोरा जोंनि जायगायाव दावबायफैयो। दालाय बे हाजो गाखोनाय समावनो जेनेबा संक्रान्थि समाव बैसागु समाव दावबाय फैयोना आलदा आलदा जायगानि मानसिफोरा गोबां गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफ्राबो दावबायफैग्रा जाबाय दा बेफोरनो मोनसे
औ औ
जोंनि जायगायाव दावबायनायनि खाबुफोरबो दं आरो जुदि सरकारा जुदि बेखौ मोजाङै ओ थांखि लानानै जोङो मोनसे जौगानायनि माबा खालामोबा राहा लायोबा बे जोंनियाव दावबायनायनि खोब खाबु दं आरो आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोर जेनेबा सिखना जोहोलाव नङा होमबा बिसोरथ' गोदोहाय जोंनि बर'निनो जोहोलाव जेनेबा बिसोरनि सिखना जाहार बेफोरबायदि हाग्राफोरबो दङ बिसोरबो मोनसे बर'नि जारिमिनजोंनो नांजाबफा- फानानै थानाय आरो बेनि अनगायै जेनेबा बेरायनायनि मोनदांथिफोर होनोबा आङो एसे जेरै ओरै कलिम्पं ओरै दार्जिलिं बे साइडजों थांबाय ओरै गुवाहाटि शिलं बेफोर एरियायाव बेरायहैबाय आरो बिसोरनिया बेरायहैनो मोजां मोनसे आलादा एक्सपिरियेन्स मोनगोन मोनदांथि मोनगोन जेनेबा बिसोरनि जायगाया जोंनि जों रुजुनायाव बिसोरनि जायगाया बिराद गुसुसिन जायो बिसोरनि थानायनि जानायनि जायनाखि स्टाइला जुनिया आलादा। माने बिसोरनो सासे ट्राइबेल ट्राइबेल माने इन्डिजिनियास पिपोल नालाय आलदा आलदा मोनसे
हारिमु थायो नङा होमबा? बेफोरबायदिखौ जु दि जोङो एक्सपिरियेन्स लानोबा दावबायनांगौ आरो। दा नोंथाङालाय ओ बेफोरफोरबायदिनो जायगाफोराव माखासे जायगाफोराव दावबायफेरबाय नामा?
ओ ओ दावबायनायाथ' दावबायफेरबाय आं माने बांद्राय दावबायनाय जाया आरोना दाख्लैबावबो आङो बेबायदिनो सिलंआव थांदोंमोन। मोन बेबायदिनो। ओ माने एक्सपिरियेन्स लानो थाङो आरो दावबायनानै माबायदि मोनो दावबायनायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनां नङा होमबा नोंथां औ दावबायनानैसो जों गोबां माने सोलोंथाइखौबो जों लानो हायो। दावबायनायनि जुगायैसो गोबां माने एक्सप्रेन्स गोबां आइडियाफोरखौ जों मोनदांनो हायो। बेबायदिनो माने गुबुन जायगाफोराव थाङोब्ला हान्थियोब्ला जों माबायदि ओ एक्सपिरियेन्स मोनो एबा जों माबायदि आइडिया मोनो जों बेफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो। आरो गुबुन औ गुबुन जायगाफोराव थांनानै जों माबायदि जायगाफोरखौ जों नायनानै माबायदि जों रजाखाङो बेफोरखौ जों मिथिनो हायो आरोना जों गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गुबुन जायगाफोरा मायबाय दि ओ समायना एबा माबायदि गुबुन जायगानि ओ माबाफ्रा थासारिफ्रा माबायदि एबा ओ एबा बेबायदिनो नो समायना समायना जोङो बेफोरखौ नायनानै जोङो एबा जेनेबा जों बां सिलंआवथ' जेनेबा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि हाजोफोर जों नुनो मोनो। एबा गोबां माने ओ बिसिनि रायलायनाय स्टाइलफ्रा माने बां सिन नानो बेबदिनो बेलेग बेलेग रायलायो एबा बेबादिनो बांसिन जों इंलिस रायलाय नायखौ जों नुनो मोनो बिसिनियाव थाङोब्ला बांसिन बे लेंगुवेजआ माने सलानायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो सि ओ सिलंआव थाङोब्ला ओ गोबां माने एक्स एबा गोबां माने सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हायो माने बिसिनि ओ जायगाफ्रा माने ओरैबायदि सा दोन ओरैबायदि क्लिन आरोना बिरात। माने जोबोद माने समायना एबा बेबायदिनो लेथ्रा खालामा आरोना गुबुंले खालामा गावसिनि जायगाखौ माने ओरैबायदि ओ साफा दोनो बिसोरो माने गावसिनि ओ माने थासारिफोरा माने ओरैबायदि मोजां बिसिनिया माने लेथ्रा खालामा गाव गावसिनि माने ओ रोंगौथिखौहाय माने बिसोरो मोजाङै डिसिप्लिनै रुलखौहाय लाखियो आरोना बिसोर माने बयबो माने बिसिना माने मोजां दिसिप्लिनखौ लाखिना लाखिनानै बेबायदिनो मोजां जायगाखौ मोजां दोनो आरोना। दिनै जों गोबांनि सोलोंनायखौ जों मोननो हादों। माने बेयाव हान्थिनाय हान्थिनायनि गेजेरजों आरो। आरो दावबायनाय होनोब्लाथ' गोबां माने दंबावो जेरै स्कुल एबा कलेजाव दावबायनाय गोबां माने ओ बेबायदिनो टिचारफोरजों जों बेरायहैनाय बेबायदिनो दावबायनानै माबा मोनसे जोङो एक्स प्रेन्स लानो हानाय एबा जों बेफोरखौबो जों मिथिनो मोनो जों जेरै स्कुल कलेजफ्राव जों बां सिन बेबायदिनो ओ जु एबा बेबायदिनो काजिरङाफ्राव एबा बिबदिनो ओ बेफोराव जों हान्थिनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोराव जों गोबां माबानि बेबायदिनो। एनिमेल्स एबा जुनारफोरखौ जों नुनानै जों माबा मोनसे सो सोलोंथाइखौ जों लानो हायो लाइफआव जों मेमरिकेलखौ जों लाखिनो हायो। मानो होनब्ला जोंनि थाखाय मेमरियो जोबोद गोनांथि दावबायनायाबो जोबोद गोनांथि। अब्लासो जोङो जोंनि फैगोन जेनेरेसनाव गोबां माने जोङो ओ फोरोंलांनो हायो जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ एबा जोंनि ओ रोङिफोरखौ जेनेबा गेदेरफोरखौबो जों फोरोंनो हायो जों बेबायदि दावबायनानै जों बोरै मो मोनदों एबा लोगोफोरजों दावबायनानै जों माबायदि एक्सपिरियेन्स लानो हादों जों बेफोरखौ फोरमायनो हायो। जों उनाव उन जेनेरेसनावहाय जोङो बेबायदिनो। जों से टिचारफोर मावफ्लाङोब्लाबो जों बेबायदिनो एक्सपिरियेन्स लानाय जों दावबायनायखौ जोङो एक्सप्लेन खाम नानै गावनि ओ सटुदेनफोरनो जों खोन्थानो हायो। ओंखायनो टिचारफोराबो गोबां माने एक्सपिरियेन्स लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां बेबायदिनो गोबां गोबां जायगाफ्राव सिक्किम बेबायदिनो दार्जिलिंफोराव बेरायनानै। गावनि ओ बेरायनायफोरखौहाय एबा एक्साइटेड एबा जायगाफोरखौ नायनानै माबायदि मोन दों एबा सिनारिफोरखौ माबायदि मोनदों बेफोरखौहाय जों खोन्थानायखौ जों नुनो मोनो। ओंखायनो ओ माने स्कुल कलेजफ्रावबो माने टिचारफ्रा होनो आरोना दावबायनाया दावबायनांगौ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। दावबायनाया एबा एक्सपिरियेन्स लानांगौ जों जोङो मोनसे जायगाल' थाबाय थायोब्ला जों माने सोलोंथाइखौ जों लानो हाया आरो नोंथां जोङो दावबायनाया माने जोंनि लाइफाव जोबोद गोनांथि। ओ जोङो लोगोफोरजोंबो जों दावबायनांगौ जायो जोङो गावनि फेमिलिजोंबो जों दावबायनांगौ फेमिलिजों बेलेग एक्सप्रेस मोनगोन नों लोगोफोरजों बेलेग ए एक्सप्रेस मोनगोन इन्जयमेन्टा माने बेलेग बेलेग जायो जों माने फ्रेन्डलि ओ फ्रेन्डलि जोङो फ्रेन्जफोरजों थाङोब्ला जों फ्रेन्दलि जों फ्रिदम मोननो हागोन जोङो माने रुल एन डिसिप्लिनखौ जोङो बेयावबो जों मिथिनो हायो जोङो फेमिलिजों थाङोबा जोङो रुल रुलिस साबाव जों थानो गोनां जागोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ-नंगौ सैथो मानि जोङो गुबुन जायगायाव दावबायोबा बिसिनि मोजां। लाइफ स्टाइल माबायदि खाला थोन लाखियो बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानाया मोजां नङा होमबा बेफोरनो-बेफोरनो दावबायनायनि ओ अरिजिनेल जायनाखि थांखि थानांगौ आरो। दा दावबायबाय साइस नुबाय। ओमफ्राय जेबो सोलोंनानै फैयाखिसै बेबायदिबा जोंना दावबायनाया मिनिंलेस जायो आरो जेनेबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनो हायोबाथ' मोजां खिन्थु दावबायबाय थानो थाखायबो जोंङो रां रुफानि गोनांथि जायो बेखौथ' जोङो ओ मोनबाय थाया नङा होमबा आरो जेनेबा खामानिफोरनिबो खोथा थायो बेफोरबायदिनो हागौमानि जोङो ना जानांगौ दावबायनो आरो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो बेफोरबायदिनो बिसोरो माबायदियै गावसिनि जायगाखौ साखोन सिखोन खालामो बिसोरनि थांना थानायनि राहाफ्रा माबायदि बेफोरबायदिखौ जोङो हा गौमानि सोलोंनानै लानायासो मोनसे साबसिन आरो दा नोंथां जोंनिया समाबोथ' जाबायानो।
औ नोंथां। ओ बुंबाय थायोब्लाथ' गोबां गो-गोलाव जालाङो ना नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ नोंथांजों बेबदिथ' नोंथाङा आंनो बेबायदि दसे सम मोननायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां ओ जोबोद मोजां मोनदों नोंथांजों रायजलायनो मोननानै।
औ-औ जोबोद मोजां मोनदों आंबो।
औ जागोन दे नोंथां होमबा औ।